हेलौ औ खोनादों ना
औ खोनादों
औ नोंनिखौ इसे फिसा खोनादों
अ नोंथाङा मा खालामगासिनो
औ आं दा दङो आरोना दसे सम जिरायनानै दंथ'यो आङो
अ नै आंबो बेबायदिनो आंबो ओं ओंखाम दा दासो जाखांनानै जिरायनानै दं
औ औ औ औ अब्ला दिनैनि टपिकखो माने गोदोनि आरो दानि माने संसार जानाय नि सोमोन्दै रायज्लायनि ना दिनैहाय औ औ नोंथाङा राजि दा
औ राजि
औ दे अब्ला माने गोदोनि दिननि ओ संसार जानाय बा दानि बेखौनो दिनै रायज्लायनोसै माने गोद गोदोयो नोंसिनिथिंजाय नोंसिनि ओनसोल खैजाय माने आबै आबौमोननि दिनाव माबायदिहाय रायजो जायोमोन जेनेबा दा दैज्लां दिन गायनाय फुनाय मावनाय दांनाय गोदोनि आबाद मावनाय दानि आबाद मावनाय बेफोरनि सोमोन आदै नोंथाङा एसे बुंनो हागोन नामा
औ हागोन गोदोनि दिनावथ' गोबां आबादफोरखौनो जोङो ओ मोसौजों हालेवनानै मावनाय जायोमोन आरो बेबायदिनो खायसेफोरा ओ जावग्लिनाबो गायोमोन जायफोरा मोसौ थ' गैया
ओम ओम
आरो गोदोनि दिनावथ' टेक्टर गैयामोन नङा होमबा
औ ट्रेक्टर गैयामोन
औ आरो माइ गायनाय फुनायफोराव बेबादिनो बयहाबो सावरि लालाय लायोमोन आरो दानि बायदि ओ जेरै हाजिरा दाथ' हाजिरासो लायो नङा होमबा हाजिरा थिखा बेबायदिसो लायो गोदोनि दिनाव बेबायदिनो न'खरसेनिया गायखांबा बे न'खरसेनियाव बिदिनो फाला बुदला माने गायनाय जायोमोन आरो
औ
नोंसिनिथिंलाय
औ जोंनिथिंजाय गोदोनि दिनावना जोंनि खिजायबो बिदिनो गो गोदोनि दिनाव माने न'फ्रोमहाबो दैज्लाङाव हाल एवनो थाखाय आबाद मावनो थाखाय मोसौ हालुवा जरासे थाखायोमोन आरोना खायोमोन ओ बे मोसौ हालुवा जरासेया जाय जायहा आबाद मावो बिसोरनाव माने बे मोसौ हालुवाखौ फिखानाय दोनोमोन हालि एवनो थाखायनो आरो सोरबा सोरबा हाफोर बुरजाफोर थानायफोरा इदिनो जरानै जरा मोसौ हालुवा थायोमोन आरो इनिफ्राय ओ मोसौ हालुवा बे जरानि जराथामखौथ' एवनो मालिकआ हारसिं हाया नालाय ओ बिनि थाखाय ओंखायनो दाहोना होननाय लायोमोन आरो ने दाहोना सानैफोर लायो जानो आरो माइ गायनायावबो बे मालिकआथ' हारसिं न'खरनि गारजेनाथ' हारसिं गायजोबनो हाया नालाय बे बेखायनो ओ फाला बदल गायलायनो थाखाय सावरि बादालि ओंखारलायोमोन आरो ने सावरिखौ फाला बदल गायलायोमोन लोगोसे आरो रुवाथिफोरबो लायोमोन गोदो दाहोना रुवाथि लायोमोन जायफोर फोर हा बुरजा दं दाहोना सानै साथाम मौ मोसौ बे हालुवाया जरानै जराथाम थायोमोन रुवाथे सानै साथाम खिथाम रुवाथि लायोमोन आरो ना। ओमफ्राय गायोमोन आरो बिदिनो सावरि थिनहरोमोन बैनाव सासे बैनाव सासे बिदि बिदिनो रुवाथिफोरखौ सानै साथाम दङबाथ थाय थिनहरोमोन आरो ना माने बिसिनियाव गायना हैनाया उनावहाय गावसोरनावबो फैफिननांगौ बिदिनो फाला बदल गायलायोमोन आरो गोदोनि दिनाव गोदोनि दिनाव माने जोंनिखि जाय ओ आबै आबौमोननि दिनाव माने बिदि मुलि हासारजों आबाद मावामोन आरो‌। बे न'नि मोसौ जे फिसियो बे मोसौनि गोबोरखिखौनो दाबसे जायगायाव दामोल जमा गारनानै बेखौ माने जेब्ला ओ बैसाग दाननि अखा गोलैयैनि सिगांनो बे हायाव माने जेराव जेराव आबाद मावगोन। बेहाय माने गारना दोनहैयोमोन आरो। अब्ला बियो बे बैसाग दाननि अखा गोलैबा अखाजों मिक्स जानानै हाजों गोरोब्बायना अब्लाथाय आरो दैज्लाङाव आबाद मावनो थाखाय बेखौ एवबाय एवनानै खोथियाखौ फैयोमोन आरोना गोदोनिया खोथियासो फोग्रोयोमोन दै। ओ नों जेसे बिघा हा दं नोंस्रा जेसे बिघा हा दङ। बिनि हिसाबखौ लानानै बेसेबां माइलि फोनांगोन बेनि माने माइ खौ माइलि फैयोमोन आरो ना माइलिखौ सोमोमोन सोबनानै बे हालखौ खौ एवनानै फोमोननानै दुब्लिखौ फोमोननानै बिगा हिसाबै खोथियाखौ फोयोमोन आरो
औ
ओमफ्राय बे खोथियाखौ फोनानै जेब्ला मास मोनसे थामजि दिन बा ओ ब्रैजि दिन बाजि दिनाव बेखौ माने सावरि लिंनानै
औ
फुयोमोन आरोना फुनानै बिनिनो हर बासि दोनलायोमोन गोदोनिया हर बासि दोननानै बिनि अखानायैसो दिनै फुबायथ' गाबोन हरसे दोननानै अखानायैसो आरो गायफिनोमोन आरोना माने खोथियाया एरो जाहैदों हरबासि दोनबा बेखायनो बेफोरबायदिनो गायोमोन आरो गोदोनिया आरो हानाय समावबो दानि बायदि बे ट्रेक्टरजों एबा मेचिनजों हायामोन आरोना मानसियानो सावरि जमा जमा हालाय लायोमोन बेनिफ्राय हानानै बेखौ औवानि थेंगल जेननानै खाफथायोमोन आरोना ओ खाबथायोमोन बेखौ खाबथानानै दांग्रि सरोमोन दांग्रि सरनानै बेखौ माने बे औवानि हुलाबारि होननाय मोनसे बानग्रा बानायो बे बानग्राजों दाहोना फोरा बाननानै रोगायोमोन आरो आ ओमफ्राय रोगानानै लाबोखांबाथाय न'आव हरनि थिनथा सारिथासोनिफ्रायनो फुंनि अब्लानो दाउला गिसिरबानो बिसोरो माने मोसौजों मारा नायोमोन आरो गोदोनिया ओ बेफोरबायदिमोन आरो ओमफ्राय दानि दिनावथ' आरो गासैबो हाजिरा खामला ट्रेक्टरसो जाबाय नोंसिनिखि जाय दानि दिनाव माबायदिहाय दा गोदान आदबजों आबाद मावो माइ आबाद मावनायानो जा गोरान खेथियानो जा
औ जोंनिथिंथ' दा ओ माइ आबादावबो उ खोथिया फोनायनिफ्राय खोथियाखौ बेबायदिनो ट्रेक्टरजों हालौनासो फोनाय जायो आरो ओ गोदोनि बायदि हा सारबो गैला नालाय
औ
बेनिखायनो दा नै खोथियाफोराव एसे रासायनिक हासारफोरबो सारनाय नुनो मोनो आरो
उम
मोजां खोथियाया मोजां जायो होननानै आरो लोगो से बिनि उनाव माइ गायखांनायनि उनाव ओ एमफौ जायोना माइखौ
औ
बे माइ एमफौ जानाय टाइमावबो खायसे खायसे सुबुंफोरा माने ओइ एमफौ थैनायनि थाखाय मुलिफोर बाहायो आरो दानिया
उम उम
आरो बेबायदिनो दाथ' गोबां गोरान आबादफोरावबो जेरै दा मैथा ओ थारुन बेफोरबायदिनो जिं जिंखा लेस्रा जिंखा लेस्रायावथ' दा थ' मुलि नङाब्लानो मैगंआनो जाया बेबायदि जाना दङ आरो पथल बेफोरबायदि मैगङाव मुलि नांथारगौ गोदोनि बायदि बिदि नंला आरो माने हासार होआबा माने फिथाइफोरानो थायनो थांला मोजाङै आरो गोबां एम्फौ एनला अरो बिफोर
उम
गोदोनि दिनावथ' बेफोरबायदि नुवामोन। जों दानि दिनाव गोबां माने हायावनो हासारानो खमायलांजोबबाय।
औ
मानि जाउनाव हासार खमायदों बेखौ नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन नामा?
दानि हासार गोदोनि बायदि हासारा मानो खमायदों मिथिगौना? दानि दिनाव जोंनि बे गोदान मुगायाव टेक्टर फैदों ना बे ट्रेक्टरजों फैनायनिफ्राय माने जोंनि हाफोरा मुलि हासार बाहायदावनानै मान ने गुबुंले जादों आरो ना। फोरा गाज्रि जादों मानो होनना बुंबा मोन लि जोंना दा मोसौ मोसौजों एवला हालखौ बेनिखायनो रावबो मोसौ फिला मोसौनि फायदि गोबोर ओंखारो बे मोसौनि खिया बेजोंदि जोबोर हासार जायोमोन ना बे हासारखौ माने जोंनि बे हाफोरा मोनला बिनिखायनो ओ बे रासायनिक हासारफोरखौ दा बाहायनाय जादों। बे रासायनिक हासार खौ बाहायदावनायनि थाखायनो दा फिथाइफोरा थायला आरो ना। बेखौ बाहायाबानो माने फिथाइबो जाला माइ आबादबो जाला जिखुनु खेथियानो दा आबादफोरानो जानो थांला आरो ना। ओनिफ्राय दा दाथ' नै दा दैज्लांआवथ' माइ गायनायाबो मा खोथिया बे माइखौ ना दायरेक्ट बिगा हिसाबै माने गायनाय फुनाय गैलायला आरो ना दायरेक्ट फोखायो जोंनिखिजाय डाइरेक्ट हाखौ एवबाय एवनानै बिगा हिसाबै माइख खौ सोमबाय माइलिखौ डाइरेक्ट फोखाबाय बिखौ फुनायबो गायनायबो गैला आरो ना फुनाय गायनाय गैलायला बेखौ हासार होबाय आरो हासार होनानै बे हासारजोंनो थिखाङो इउरिया बिनि पटास बेफोरबायदिनो होनानै माने आबादखौ थिखाङो आरो ना आरो नाटि गायखांनायनि उनावबो दा मेचिन लगायगोन बे मेचिनजों नो हागोन आरो ना बे खौबो माइखौ गोदोनि बायदि माइदांग्रि न'आव लाबोला डाइरेक्ट दुब्लियावनो मेचिन लगायबाय हानानै माने न'आव माइ गोजा लाबो खायो आरोना जिगाब फोरबो जेबो फैफाला जावनोबो गोनां गैला बेफोरबायदिनो दानि जुगाव आबाद मावनाया जोंनि बे ओनसोलाव बेफोरबायदि सोलियो आरो माने खस्थ' खस्थ'खौ रावबो सहायनो हाला आरो ना खस्थ' सहायला रावबो गासैखौबो माने मेसिन नजोंनो मावजोबो आरो अब्ला नों थां दिनैनि रायज्लायनायखौ बेखिनियावनो दोन्थ'नोसै ना
औ औ
औ दे